हेल' ओं औ खोनादोंना नोंथाङा
औ औ खोनादों।
औ नोंथां ओ नोंथां बिदिब्ला आं फन हरनायनि जाहोनानो जादों दा दैज्लां बोथोर ओ दैज्लां बोथोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथांजों। नोंथाङा सम दोङोबा आंजों एसे सावरायफानो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां।
औ ओ जेनेब बा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावहाय मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
ओ दैज्लां बोथोरावथ' जोंना गिबियो गुबै आबादानो जाहैबाय माइ आबाद ओ दे माइ जों लोगोसे जोङो गोबां उफ्रिया खेथिबो एबा आबाद मावनाय जायो जेरै जिंखा पथल नङाब गोबां रोखोमनि ओ आबाद मावनाय जायो आरो ना जोंना गुबै आबादानो जाहैबाय माइ आबाद ओ बे माइ आबादखौ जों माबोरैहाय मावो होनोब्ला जोंनो गिबियावनो बे माइ आबादनि थाखाय जोंनो गिबियाव नांग्रोगोन माइज्लि ओ एबा माइनि बिधान बेखौ जों मा बैसामु जों न'आवनो ओ बोसोरसे सिगां गायखांनाय ओ नङाब्लाबो जों जेरो ओ जेरै जोङो ओ नार्सारिनिफ्राय मोनबोनाय जेरै बायनानै मोननाय आर बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै बेनि उनाव जों बे जा माइजलि एबा माइ बिधान बेखौ जोङो गिबियावनो ओ फाथोनि जा बोस दा बेयाव जोङो सोनानै बे फाथोनि बोस्थाव सोखांनायनि उनाव जोङो ओ बे जा माइ बिदान खौ जोङो दैयाव सानसे बा साद दिननि थाखाय बेखौ जोङो सोमनानै दोननाय जायो। बे सोमनायाव जोङो माइफ ओ माइनि जा बस्था बेनि सायाव जोङो बे माइआ गोजावै एबा बेलेगजा ओ बोखारलाङि बायसा जों हिसाबै जोङो ओ जेरै अन्थाइ नङाब्लाबो जों जेरै औवानि मोनसे ओ थखन गायनानै बेयाव जों हानानै दोननायखौ नुयो। ओ लोगोसेनो जेब्ला बे ओ सोबनाया साननै सानथाम जाखङो उनाव जोङो बे माइज्लिखौ ओ बोखांनानै मोनसे गोरान जागायाव एबा न' सिङाव जोङो लानानै थांनानै बेयाव जोङो बस्थानिफ्राय बख'नानै दोननाय जायो। बे बखांनायनि उनाव जोङो बेयाव ओ जेरै लाइ बिलाइ नङाबोलाबो जोङो थास'नि जा बिलाय बेफोरजों जों खोबनानै दोनो जाहाथे बे माइदिलिया बिदिउ मोननानै बे बेयाव ओ फेंखा एबा गाजा आरिफोरा जे बेरो एबा अरो बेनि उनाव जोङो गुबुन फारसिहाय ओ बे माइज्लि आरो माइज्लिखौ फोनो थाखाय जोंनो ओ हा नांगौ जाहाथ दे ओ जेरै जोङो दानि जुगाव गोबां सुबुंफोरानो जेरै माइज्लि फोनायनि थाखाय आलादा फोथार थाखायो जाहाथे बे फोथारफोरखौ जों मोजाङै एवग्रोयो एबा जों बे फोथाराव थानाय जेरै हाग्रा बंग्रा आरिफोरा जाहाथे गोयै जानाय बायसा जोङो। बेफोरखौ मोजाङै बासिग्रोयो बासिनायनि उनाव जों बेखौ ओ मोसौ एबा ट्रेक्टर आरिजों जोङो एवनानै बे हाखौ गुरै खालामो बेनि उनावनो जों जा माइजलि ओ गाजा अरहांना दोननाय बे गाजा अर होनाय माइलिखौ जोङो बेयाव फोनानै एबा गारनानै होयो आरो ना बेनि उनाव जों बे माइदिखौ ओ जेरै जोंनाथ' मोसौ ओ बोरमा आरिफोरा जायो जाहाथे बेफोरखौ जायि हिसाबै जोङो बेयाव जोङो बेरा आरि होनायखौबो होनायबो जायो। लोगोसेनो जेब्लाखि जे ओ जेब्ला बे ओ माइज्लि एबा जे ओ माइज्लिखौ फोखांनायनि उनाव जों खोथिया बुङो जाहाथे बे खोथियाफोरा ओ जौबाय थायो अब्ला जोङो गुबुन फारसे जा बे खोथियाफोरखौ। गायनो थाखाय जोङो दुब्लि फोथारखौ जोङो मोजाङै। एवना लायो आरोना ओ जेरै जोङो। खौ जेरै खारनाय बुङो नैथि खामखौ खामार होनाय जेरै उफ्राय थामथिखौ ओ फोमोननाय होननानै बुङो नालाय बेखौ जोङो जों एवो होनोबा जेरै जोंना गोदो गोदाय आबादारिफोरा मोसौ मोसौ मैसोजों एवोमोन नाथाय दानिया ट्रेक्ट ओंखारबाय जाहाथे एबा खम समनि उनाव समनो समावनो जायो जाहाथे जोङो दानिया टेक्टर आरिजोंनो एवनाय जायो आरोना जेब्ला जोङो दुबलि फोथार ओ एवो एबा खोथियाया जोंना मोजाङै ओ जौवो एबा देरबोयो बेनि उनाव जेब्ला जों ओ बेफोरो खोथियाफोरखौ जोङो फुनानै बै दुब्लि फोथार जे गामिनि आइजोफोर ओ नङाब्लाबो जों गुबुन गामिनिफ्राय लाना फैनानै हाजिरा आरिफोर गायहोनानै जोङो बे माइखौ गायनाय जायो नाथाय गोदोनि दिनाव ओ गामिनि जेरै जों न'खरनि ओ आइजोफोरा लोगोनांनानै जेरै सावरि बादारि आरि जालायनानैबो गायोमोन आरोना नाथाय दानिया सुबुंफोरानो रां रांनि ओ जेरै गोनां जाजोबबाय नालाय बिसोरो हाजिरा होनानै गायहोयो आरोना बेनि उनाव माइ गाय जोङो बे माइ आबादखौ जों गोबां जोथोन लाखिनो गोनां जायो जेरै गिबियावनो जों बे माइ आबादाव दुब्लि फोथाराव नांगौ दै बे दै दैखौ जोंङो गोबां जोथोन ओ एबा जेरै आलि आरिफोरखौ जों मोजाङै होनानै लाखिनो गोनां जायो ओ दै जोथोन लालायनानै जों जाहोनानो जाहैबाय दा आथिखालनि जुगाव अखा हानायनि बिबांआ गोबां खम जाबोगासिनो दं आरोना बेनि थाखाय जोथोन लाखिनो गोनां जायो लोगोसेनो ओ जे बे माइ माइ आबादाव जोङो गोबां हाग्रा आरि रज'नायबो नुनो मोनो बेफोर हाग्रा आरिफ्रा जोंनि जा माइ बे माइ आबाद बे माइ आबादखौ देरनायाव गोबां हेंथायो आरोना बेनिखायनो बेफोर हाग्राफोरखो फुनोबो गोनां जायो लोगोसेनो बेयाव ओ माइखौ जोङो मोजां जाहोनो थाखाय बेयाव जों गोबां रोखोमनि रासायनारि हासार नङाब्लाबो जोङो जेरै न'आवनो बानायनाय जेरै गोबोर हासार नङाबा फेसेव हासार आरि जोङो होयो जाहाथे नै बे माया माय आबादा जाहाथे मोजां जायो। बेफोरबायसानो जों माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो ओ नों थांमोननिथिं माबायसा मावनाय जायो फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन ओ जों ओनसोलावबो बिदिनो ओ गिबियावहाय जेनेबा गुबैयै माइ आबादखौनो माइ ओ मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे बायदिसि सिना मैगं थाइगंबो बिदि गायो आरो आबादारिफोरा नाथाय ओ जों जेनेब बा माइखौहाय माबायसा गायो जोंनि ओनसोलाव आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनि ओरैहाय ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बायसायानो गायो माइखौ। जेनेबा गिबि खेबावनो जोंनो औ माइग्लि माइ एबा माइ बोराय नांगौ जायो। बेखौ जोङो दोनथुमखानाय जायो आरो नङाबा जोङो बिदिनो हाथाय बाजार फोरनिफ्रायबो लाबोनो हायो आरो नार्सारिफोरनिफ्रायबो लाबोनो हायो आरो औ आरो बिदिनो लाबोनानै जोङो हो जा फाथो बस्था फाथो बस्थायाव जोङो बे माइग्लि माइखौ सोनानै गोरायैहाय खाथुमना बिदिनो फख्रिफोराव सोमना दोनो आरो औ साननै सानथाम बिदि सोमो सोमखांनायनि उनाव ओ बोखांनानै लाबोयो न' फारसे लाबोनानै थायसे जायगायाव थुबुरै दोनो दोननानैहाय एसे फेनस्राना होयो आरो फेनस्रानानै ओ थास' बिलाइ बा ओ थालिर बिलाइ बेजो खोबसिना दोनो आरो। जाहाथे एसे गरम जायो एबा ओ गुदुं जाहाबनानै बे गाजा बेरो आरो। बेखौ बिनि उनावहाय जोङो औ बेख गाजा बेरनाय माइग्लिखौहाय फोनो थाखाय नांगौ जायो नालाय बे फोथारखौबो जोङो मोजाङैहाय बिदिनो एवग्लि जोबनानै लाना बुर बर एवना लोथो लोथो खामजोबो आरो बे बोथारखौ ओ जेनेबा गोदोहाय ओ गोदोहाय बिदिनो जोंना मोसौ हालिजों एवोमोन। नाथाय आथिखालाव बिदिनो ट्रेक्टर ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां? ट्रेक्टरजोंबो एवनायखौ नुयो आरो औ। आरो बिदिनो एवनानै लानानै ओ जा माइग्लि गाजा अरो बेखौ लांनानै बै फोथाराव सारै सारै फोहैनाय जायो आरो मोजाङै। औ आरो जाहाथे ओ औ जेरै मोसौ बोरमाफोरा जायो होनदोंन हा जायो ओ बिनि थाखाय जोङो औ बेरा उनु नेट बिदि बायदिसिना ना होथेनाय जायो आरो औ बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला बे ओ माइ जेनेबा खोथिया जौगोन सोमखोर गाब जागोन अब्लाहाय जों बेखौ फुनो थाखाय थियारि जायो आरो जेरैहाय ओ गोदोथ' बिदिनो ओ सावरि बादालि जालायोमोन रुवाथि दाहोना ग्रोम ग्रोम लानानैहाय फुयोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव बिदि ओ रुवाथि दाहोनाबो मोननो थांला आरो सावरि बादालिफोरखौबो बारा जानो नागिरला नालाय मानसिफोरा। बिनिखायनो जोङो हाजिरा खामला लिंनांगौ जायो आरो रांजों। बिदिनो जोङो ओ जेनेब बा बांसिनै जोङो हौवा माहारिखौहाय खोथियाखौ फुनाय नुयो आरो नोंथां। जोंनि ओनसोलाव औ। बेखौ जेन औ फुखांनानै जोङो जा बेखौ आरो गायनो थाखाय जोंनो आलदा फोथार मोनसे नांगौ जायो। बे फोथारखौबो फोद जाङैहाय एवना लानानै बिदिनो ओ बुर बुर एवनानै फोमोननानै आलि सालि दानना आलि खोनानै बिदिनो मावना लानांगौ जायो आरो औ बिनि उनावहाय जा खोथिया फुनाय बे खोथिया फुनायखो जोङो ओ बै फोथाराव गायैनाय जायो आरो ओ बांसिनै जोंनि ओनसोलाव आइजो माहारि खौ गायनाय नुयो आरो माइखौ नोंथां आरो बिदिनो औ गायो गाय जेबा गायखांनानै जेब्ला माइफोरा जौगोन जौनानै बिबार खिलिना फिथाइ थायना मोनगोन अब्लासिम जोबोद जोथोन लानांगौ जायो आरो फारसेनिफ्राय जेरैहाय बिनि औ मुलै बिनो मुलि होनाय एबा हास गानहोनाय आरो औ जेरैहाय बिनो नाङै जेनेबा नाङै जेरै हाग्रा बंग्रा बेफोरखौबो जों फोसाबना होनांगौ जायो औ बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो जेब्ला माइआ मोनना फैबा अब्ला जों बेखौ हानाय जायो आरो हानाय होमब्ला जेनेबा गोदो थ' बिदिनो गोदोनि जोंनि बर' हारिनि जेरैहाय खासि
औ
आरो जा बाननानै लाबोनाय न' फारसे जायखौ बावखा होनना मिथियो आरो जों ओनसोलाव बेखौ औवानिफ्राय मोननाय जायो आरो औ औवाजों बानायनाय जायो बेजोंनो बाननानै न' फारसे लाबोनायखौ नुयोमोन आरो बिदिनो खामला हाजिरा बिदि लानानै मावो आरो दानि जुगाव गोदो बिदि बिदिनो जेनेबा ज' ज' बिनि न'खर न'खराव थांलाय बिबो बिनि न'खराव फैलाय बिदि हायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बिदिनो रां गोनांथिनि थाखाय बिदि मावो आरो मानसिफोरा बिनि उनाव जेनेबा आथिखालनिखौ बुङोब्ला जेरै बायदिसिना मिसिन आरि ओंखारबाय नालाय जेरैहाय फोथारावनो हानानै नानानै नख फारसे लाबोनो हानाय बिदि मिसिं ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ
औ दा गोदोनिखौ बुंनो थाङोब्ला बिदिनो हानानै नायो जेनेबा न'आव लाबोनानै मोसौ हालिजोंनो नानायखौ नुयोमोन आरो नानानै बिदिनो जा नाखांनानै जा माइ बिलाइ ओंखारगोन बे माइ बिलाइखौहाय जोङो बायदिसिना जिब जुनारफोरनो जाहोयो आरो जायखौ जों जिगाब होनना मिथियो आरो बेखौ मोसौफोरनो आदार महरै होयो आरो बिनि उनावहाय जा माइ माइ फिथाइ बे माइ फिथाइखौहाय जोंना बाख्रि एबा दुलियाव दोन्थुमो आरो जेब्ला रांनि गोनांथि जायो होमबाना जोंना बेखौ फाननाय बिदिनो हाथाय बाजारफोराव फाननानै गोबां रां मुलाम्फा न'खर खौ न'खरखौ दैदेननो हायो आरो नोंथां औ बिदिनो औ बिदिनो जेब्ला जोंनो ओंखाम जों सुबुं जिउआ जानानै थांना थानाय ओंखाम बे ओंखामखौबो बै माइखौनो माइनिफ्रायनो मोनो आरो जेरैहाय बे माइ जायखौहाय नानानै नानानै एबा सौनानै गोदोथ' बिदिनो दिंखि उवालफोरावनो देनानै दिहुना जायोमोन नाथाय आथिखालाव बिदि मिसिंनोबो ओंखारबाय नालाय मिसिनफोरावबो सौनायखौ नुसै आरो बिदिनो जा सौनानै ओंखारनाय जा माइनि माइ फिथाइनि जुजाय बे जुजाय खौबो जोङो अमाफोरनो गुन्दै महरै एबा आदार महरै जाहोयो आरो नोंथां बिदिनो ओ ओ जेनेबा बे माइरंखौ मोनो माइरंखौनो जों ओंखाम महरै संना जायो आरो नोंथां बिदिनो गोदोथ' जोङो जा बोथोरजों सोलिनाय अखा अखा बांखा बेफोरजोंनो बांसिनहाय गायनायखौ नुयोमोन आरो नाथाय आथिखालाव अखाफोराबो एसेबां हाबांला नालाय औ ओ बिनिखायनो जोङो मिसिन लागायनानै दैमा बिदिनो फुख्रिफोरनिफ्राय दै सारना गायनांगौ जायो आरो नोंथां दा जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो गायो आरो माइ होनब्ला बायदिसिना माइ दं आरो गायनाय जेरै ओ बायदिसिना जेने बाहादुर रनजित माइब्रा बायदि बायदि रोखोमनि माइ दं आरो बेफोरखौ गोबां गायनाय नुयो आरो जोंनि ओनसोलाव आरो जेनेबा औ माइ जेनेबा आरो मैगं थाइगंनि होनोबा मैगं थाइगंबो बायदिसिना गायो जेरैहाय भिन्दि लेस्रा मैथा बायदि बायदि गायनायखौ नुयो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव।
औ औ दे होमबाना जोनना समाबो थौबाय
औ नोंथां बिदिबा जोंनि समाबो जाना फैबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथबाय नोंथां गोजोन्थों
औ